खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ आस्सा आस्सा होमबा ओ खौरांफोरा माबोरै दं नोंथांनिया
औ आंनिया मोजाङैनो दङ नोंथाङा बोरैहाय दङ
औ आंबो मोजाङैनो दङ
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङोथ' दा जिरायनानै दङ ओरैनो
औ आंबो दङ जि औ आंबो जिरायनानै दं नोंथां औ नोंथांनि नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन
आं कल खालामनायनि जाहोना माने ओ बे जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा सि जोम बा सि सोम दानाय बेफोरनि सायाव आङो एसे सावरायनो होननानै माने कल खालामदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोनदां नों
सावराय जागोन ना अ दे होनबा। ओरैनो जेनेबा जोंनि दोरोङारि जि गाननाय जोमनाय। बेफोरनि बागै जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव जेनेबा बे बर'नि जों आंनि दोरोङै गाननाय जोमनायखौ दा मायसा गानो जेनेबा गानोना गाना एसे
बेनि सायाव आरोना नोंथां? औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा जोबोर मोजां सोंलु औ दा आं फोरमायलांदों। नि औ नोंथां जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि जोंनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला आथिखालनियाव नङा होमबा? जोङो बांसिनानो जोंनि जोंनि खानथि खानथि बायदियैथ' दंखायो जोंनि दख'ना होननाय नङा होमबा? बै दखना फास्रा ओ जोंनि बेनि अनगायैबो आरो जोङो माखासे जोङो सिफोरजों दानायखौबो जों नुनो मोनो सिगांनि समावथ' जोङो बांसिनानो गाव गावनो सिखौ दानानै गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समावबो माखासे मा होनदो सिफोरखौ जोङो दानाय नुयो जेरैहाय दख'ना गामसा नङा होमबा? बेनि अनगा माखासे मुं दं जेरै दख'नानि दख'ना मे नङा होमबा दखना? दख'ना लांगा बेफोरबायदि आरो ना द दखना माथानि दख'ना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन दङ ओ बेनि अनगायैबो आरो फास्राफोर दानाय जेरैहाय जोंनि ओ जों बे फालि लायोना? जोङो बे बे फास्रा आरो जोंनि औ आर'नाइ बेफोरबायदि जोंनि दोरोङारि खान्थि गुबै बेफोर जिफोरखौ खौ जोङो ओ जोंनि न'खर न'खरावनो बायदिसिना जोङो दानानै ना गावनि दानानै ओ गावनो जोङो बे लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों माखासे रांखान्थिफोरनि थाखाय नङा होमबा ओ जोंनि ओ गावनि जिउ खुंनो थाखाय जिउ खुंनायनि राहा खालामनो थाखायबो गाव गावनो जोङो ओ सि दारिमिन खालामनानै जोङो ओ बेफोरबायदि ओ रांखान्थिनियारिनि ओ बेसे ओ बेसेन लाना माने बिदिहाय जोङो हाथाय बाजाराव जों हरनाय बिदि नुनो मोनो आरो औ दारिमिनारि खालामना दारिमिन खालामना बिनि अनगा यैबो जों माखासे ओनसोल जोंनि ओनसोलनिनो जों गामि गामि मोनसे जोङो उइभिं नङा होमबा ओ जोंनि हादसा हादरसाया नारिनि बेफोरबायदि जोंनि उइभिं जेरैहाय बिदि मोनसे मोनसे जोंनियाव बिदि जों ओ नुनाय मोन नुनो मोनो आरो उइफिं बै उइफिंफोराव माखासे आइजोफोरानो जेरैहाय सि दानानै बेहायनो ओ ओ जिउ खुंनाय नङा होमबा बेफोरबायदि ओ ओ सुबिदाखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे जों जोंनि आथिखाल समाव माखासे ओ हाथाइ बाजारफोराव गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन ओ गुबुन गुबुन सि जोङो लाबोनानै जोंनियाव ओ बेफोरखौ सुबुंफोरनो जेरैहाय गा ओ फाननाय नङा होम बा बेखौ बेसेन खालामनो जेरै फाननाय औ बेफोरबायदि जोङो ओ माखासे सिफोर आरो ना आ बेफोर बेफोर सिफ्रा माने ओ जायनि जाहोनाव जोंनियाव माने देहाफोराव जोंनाव खहा जायो गानोब्ला बेखौ गानोब्ला जोंनि ओ बिगुरनि बेरामफोरनि नङा होमा खहा जानो हागौ बैफोरबायदि सिफोरा जोंनिया हाथाइ बाजाराव माखासे मोनो बेफोरखौ जों बायना गाना बायनानै गाननाय जायो आरोना जेरैहाय एसे खम बेसेनाव मोनो ओमफ्राय अब्ला जोंनियाव आरो जोंनि दानानै जों गानोब्लाथाय बेहाय जोंनिया बेसेना एसे बुरजा जायो नङा होमब्ला अब्ला नोंथां औ बेनिखायनो खम बेसेनाव मोननाय माखासे से ओ जेरैहाय फ सारनि नङा होमबा बेफोरो औ वान पेनि बेफोर माखासेसिफोरा औ जोंनि थाखाय हानि थाखाय जों खहा खालामो माखा बेनि अनगायैबो जोङो ज बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनि जेथिया ओ सिफ फोर नङा होमबा जेरैहाय कलस्टार बेफोरबायदि सिफोरा ओ खौ जोङो नागारनानै नङा होमबा गावनो जोङो जेथिया जों खुन्दुं लुनानैथ' आथिखालावथ' जों खुन्दुं लुनाय नुनो मोनला सिगांनि समाव खुन्दुं लुनाय नुयोमोन नाथाय दानि समाव जों हाथाइनिफ्राय जोङो खुनदुं बायनानै जि खुनदुं मोजां नङा होमबा बैफोरबायदि जेरैहाय ओ माथानि आनजा थुख्रा बायदिफोरखौ जों खुनदुंखौ जोङो ओ गावनो हाथाइनि फ्राय जों गावनो लाबनानै न'खराव जोङो दानो हायोब्ला माने जों दानानै जों गाननो हायोबा जोंनि देहानि थाखायबो जों माने जोंनि देहा ओ जोंनि अंग जोंनि बिगुर नङा होमबा देहा बिगुरनि थाखाय जोंना माने स्किननि थाखाय जों मोजां जायो आरो साबसिन आं बिदि सानो आरो
औ औ
औ नोंथाङा आंनो ओ गामसा नङा होमबा औ नों थांमोनाथ' आइजो आइजो फोराथ' दख'ना गानो नङा होमब्ला नोंथां औ नोंथांमोनाथ' मा होनदो ओ माखासे ओ नोंथां मोन जेरै जोहोलाव नङा होमबा जोहोलावफोरा जे हाय मा गानो गाम सा गानो नङा होमबा हौवा मानसिफोरा गामसा गानो बे आंनो उ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों जेरै जों हो ओ हौवा मानसिफोरा जेरै गामसा गानो ना नङा होमबा बै गामसानि अनगायै दि जोंनि हौवा मानसिफोरा जोंनि ना जोंनि जोहोलावफोरा माने औ गामसाखौ जों बांसिनानो फ्राय गाननाय नुवा नङा होमबा बेनि अनगायै गामसा खौ मानो गोना बेनि अन गायै माने गुबुन नङा होमबा ओ गुबुन द्रिस खौ माने साबसिन मोनो गाननो बेनि जाहोनाव आं खौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा अब्ला फोरमायलाय गामसानि अनगायै माने गुबुन दड्रेसखौ साबसिननो गाननाय बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा औ दे औ फोरमायलाय अब्ला नोंथाङा
खौ आङो बुजिदों ओमफ्राय माने जों गामसा गाननाय गाननिनि सायाव सोंथि सोंदों नङा होमबा
औ औ
आंनि बेलायाव आङो माने गामसा बेखौ गाननानै मोजां मोनो आरो आङो न'आव थाबाबो बा न'नि बे टाउन जेनेबा सपफोराव थांबाबो आङो गानलाङो आरो गामसाफोरखौ आरो आं गाननानै माने माने मोजांआनो मोनो थेवब्लाबो माने गुबुनफोर खौ नायोबा आं नुनो मोनो आरो गोबाङानो जेनेबा गामसा गाननो लाजियो औ नोंगौ माने गोबांखौनो आङो गामसा गाननायखौ खौ नुनो मोनो आरो नुवा ओरैनो गामि गफा आफा गामि सिंफोरावलाय गाननाय नुयो ओमफ्राय थेवबो सेंग्राफोरखौ बा गथ'फोरखौ बारा गाननाय नुवा आरो बेनि जाहोना जेनेबा जानो हागौ जि आथिखालाव गामसा जि दानाय बे दानाय बा गामसा दाग्रा बेफोरनि अनजिमा अनजिमाया माने खमिलां बाय बायसा मोनदों आङो गोदोनि गोदोनि रुजुनायाव खमिलांगोन खमिलांदों जेनबा एसेबाबो ओमफ्राय फारसेथिं जोंनि बे ओ सोनाबारि काल चारनि जि ओ सोनारनाय माने गा इयाव स्प्रेद जानाय जेनेबा गोसारनाय सोनाबारि कालचारनि जि गोसारनाय औ औ वेस्टार्न कालचार सार होनना बुङो जायखौ ओ बेनि बेनि जाउनावबो माने गोबां गोबाङानो जाय बुस्थुखौ थाबनो मोनो माने जाय बुस्थुखौ गोरलैयैनो मोनो जाय जिनिस जाय खौ जेनेबा गामसानि अनगायै जाय जिखौ माने गोरलैयै मोनो ओ बेनि थाखायनो माने सोनाबारि कालसारनि सिफोरखौ माने गोरलैयै मोननायनि थाखायनो माने ओ बांसिनानो गाहायखौ नङ आरामसेआव माने बे लंपेनन्ट बा
औ औ
गयखौनो गाननाय नुनो मोनो आंनि साननायाव बेनो आरो जि आरो खम दाम फारसेथिं माने गामसानिसाय बैफोर सोनाबारि ओ जाय कालसारनि जि जोंबा इसे खम जायो बा मेसिन जों बानायनो जायो ओ बेनि थाखायबो जानो हागौ आंनिबा ओ बांसिनै जेनेबा गोरलै मोननायनि थाखायनो जायो बेनिफ्राय बाखि मायबामोन मोनसे जाहोन अ
औ
गोसोयाव फैयासै आरो दा
औ औ थि थिगैनो औ अ ब्ला आङो नोंथांनियाव औ नोंथांनि औ ओ गामसाफोर जों बे जोंनाव बे दोरोङारि खान्थिनि गामसा दं गामसाफोरनि मुं दं नामा नोंथां नोंथाङा आंनि मुंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
गामसाफोरनि मुंनि बागै आङो खोनाफेराखै थानोबो हागौ थेवब्लाबो आ ङो माने गामसानि जि मुं दं होननानै मोनथिफेरा आरो दासिम हा लागे नोंथाङा जुदि मोनथियोब्ला आंनो फोरमायनानै
औ औ आं आंनि मोनथिनाय बायदि आं खोनानो मोनदो बड'लेण्ड गामसा दं होननानै मिथिगोना नोंथां खोनादों औ अब्ला बेहाय बै गामसाया औ औ ओ जोयनि गाहोनाव गोथां नङा होमबा जोंनि लाइगां ओ जोंनि जेरै हाय बिलाय जोंनि सोमखोर मिथिंगाजों जों जों माने गोरोबफानाय खुन्दुं बेबाय बेबायदि महरनि जों जेरै हाय बर'लेण्ड नोङा होमबा बि गामसा खौ होनो बेहायनो फारि थायो आरो फारि जिङाव बेहायनो मा खासेफोरा जेरैहाय हाजो आगर नोङा होमबा बैबायदि आर'नाइनि महरखौ बेहाय माने सोनाय जायो आरोना बेफोरबायदिनो जों माने मोनसे दोननाय आं आथिखालाव नुनो मोनदों आरो नोंथां सिगांनि समाव बेफोर गैया जानो हागोन नाथाय आथिखालाव बेखौ आङो ओं नुनो मोनदों
आतसा अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा सम जाबायमोन
औ दे नोंथां अब्ला
औ औ दे गोजोनथों